मा खालामदों नोंथां?
अ नै नों दासो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दङ ओंख्रियाथ' नै माबासोमोन आलु अमा बेदर। ओमफ्राय माबा सबायजों साम'जों। औ नोंथां गोथावनो हागोन हागोन नोंथां हागोन
बेनाय फोरमायनाय अब्ला फोरमायनायाव
अ सबायजों सामजों ना नोंथां ओ सबायजों सामजों ओंख्रियाथ जोंहा मा होनो बरनि मोनसे दोरोंङारि जों गोदोनिफ्रायनो गनायनानै लाबोयो नंङा होमबा नोंथां दा सबायाइजों सामजों होननानै बुङोब्ला जों बर मानसिया मालाबाबो सिनाया होननानै बुंनो हाया आरो बेखौ माने जोंहा गोदोनिफ्रायनो जाबोखानाय नाय ओंख्रि हिसाबै बयबो सिनायो आरो बेखौ गोथाव मोनो आरो जोंनि मा होनो जोंनि हारिनिनो मोनसे सिनायजाथाव ओंख्रि होननानै जों बेखौ साननानै लाबोनाय गोदोनिफ्रायनो ना। दा बे सबबायजों सामजों ओंख्रिखौ संनो थाखायथ जोंहा गिबियाव सामखौ नांगौ जायो नोंथां। दा सामखौथ जोंङो ओ गोदोनि दिनाव जोंङो बिदिनो दैमा-दैसा बिलोफ्राव लायोमोन आरोखि। दाथ जोंङो बांसिन लायनायखौनो नुला। मानो होनोबा जों दा बाजाराव बायनानै मोनो सामफोरखौहाय दा बेनि थाखाय जोंङो ओ साम'खौहाय जोंङो लाबोनानैहाय बिदिनो मैला खारनायनि जोंङो बेखौ गिबियावहाय बिदिनो हरसेबा हरनै ओ मोजां दैफ्राव ओ दसे सोमनानै दोननांगौ आरो नोंथां। माने बे सामआवहाय गोबां मैलाफोर थायो नालाय माने जों बेखौ खिगार होनाय होननानै बुङो आरोना। गिबियाव जोंङो बेखौ बिदिनो मोजां दैयाव बिदिनो हरनै बा हरसे सोमहाबनानै दोननानै जोंङो बेखौहाय माने मा होनो बिनि दाखोन होनोना जे बियो साम'आ जेरै मानो मानलायो आरोना बे दाकोनखौहाय जोंङो गिबियाव बेखौ बोखानानै लाग्रोनांगौ जायो आरोखि। दा बेखौ बोखा- खांनानै जोंङो बिनि मा होनो खिखौ गारनो थाखाय जोंङो माने बिनि खिथुखौहाय बा उनखौहाय जोंङो दानखलायो आरोखि। दा बिदिनो बेखौ जोंङो ओ दानखला खांनानैहाय बिदिनो मैला खारनायनि आरोबाव दसे बिदिनो सोरबा सोरबा नारें लेबु होनानै बा सोरबा सोरबा नारें लेबु होआलासिनोबाबो ओरैनो सोमनानै दोनो आरोना दै मोजाङावहाय बिदिनो दसे से बा नै घन्टा सोमनानै दोननानै जोंङो बेखौहाय मा होनो बबेबा मोनसे बिदिनो खादा बा दोफ्राआव बा बथनफोराव मोजांङै सुयो आरोखि ना। माने बेखौ सुयोबाथाय जोंहा बिदिनो खाथि खालायाव खोना खायो आरो नोंथां। रावबो खोनायालासिनो थाखायाया मानो होनब्ला बेखौ सुनाय समाव ओरैबायदि मा होनो सावन्ड जायो आरोना। बेखौ सुयोबा दा बेफोरबायदि खोनाबाथाय माने गोदोनि दिनावहाय साम' ओंख्रि होननानै मोनथिखायोमोन आरो नोंथां। दा बिदिनो सुनानै जों साफा खालामनानै जोंङो बेखौ गिबियाव लाग्रोबाय। दा बेजों लोगोसे जोंहा मा दं- ङ सबाय बे सबायखौथ जोंहा मा ओ आबाद मावनानैसो मोनो। नंङा होमबा नोंथां? ओ सबबायखौ जोंङो मे- मेसें बोथोर दिनावहाय जेब्ला माइ गायखांङो बा माइ हाखांङो गायखाडो नङा सरि। माय हाखांङो अब्ला- बे दुब्लि फोथारावनो जोनङो बिदिनो नाराफोरखौ हानानै बिदिनो साफा खालामनानै जोंङो ओ सबायखौ गायनाय जायो आरोखि। ओमफ्राय बिदिनो दान मोननै बा मोनथामसिमहालागै जोंङो बेखौ ओ फुनाय जायो आरो फुनानै बिदिनो माइ बायदि जोंङो बेखौ मारा होयो। बिनि उनावहाय ओ बिदिनो एसे फोरानस्रनानै साफा खालामनानै लायो आरो। दा बेखौ जोंङो आथिखाल मुगायावथ जोंङो माने बेखौ आबाद- मावनो लानो आरोना बुंनो थांङोबा जोंनि ओनसोलावहाय जोंङो बेखौ बेखौबो जोङो दा बाजारनिफ्राय बायनानै मोनो। दा जोङो बेखौ लानानै जोङो माने मा होनो गिबियाव बेखौ एवग्रोनांगौ आरोना गोरानै। ओ एवग्रोनानै जोङो बेखौ बिदिनो गोदोनि दिनावथ' जोङो मा होनो ओ उवालफ्राव बा अन्थाइ थाफाफ्रावहाय जोङो बेखौ देग्लिनानै लाग्रो- दानि दिनावथ' जोंहा सोरबा सोरबा माने मिसिनावबो देयो। ओ माने खुनाय होनो आरो ना सबाय खुनाय होनो। ओ ओ मैला बे गोसोम गोसोम बिगुरखौहाय जों मा होनो बासिनानै साफा खालामनाय आरोन ना। बेदिनो जोङो देग्लिखांनानै बा उननानै लाबाय बेखौ दा उननानै लाखानानैहाय मा जोंहा बिदिनो संनायनि फाला सफैबाय दा गिबियावहाय जोङो संनो थाखाय बिदिनो साम'खौहाय जोङो ओ बिदिनो संख्रि बानलु बा हालदै जिरा मस्ला होनानै जों ए संनानै लाग्रोखानो हायो आरो ना नोंथां आरो जोङो बिदि लायाबाबो जोङो मा ओ सबाय ओंख्रियाव डाइरेक्ट होसननोबो हायो नोंथां दा बिदिनो जोङो सबायखौहाय लानानै जोङो गिबियावहाय दानि दिनावथ' जोङो अराव बांसिनानो संला नङा होमबा नोंथां दाथ' गेस जाजोब्बाय दा बेनि थाखाय जोङो कुकारफ्राव रुग्रोनानै लानो हायो बा गोदोनि दिनावथ' जोङो बिदिनो अरजों बनजों रुयोमोन आरो दासिमबो फोथायनानै दङ जोंहा माने ओ बिदिनो अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि नारजि ओंख्रिखौ जोंहा अराव सङोबा गोथावसिन जायो होननानै दाससिम फैनायनानै दं आरो नोंथां दा बेनि थाखाय जोङो बेखौ रुनानै लाग्रोबाय बिदिनो रुनायावहाय जोङो बिदिनो संख्रि एसे होनानै लाबाय जेनेबा थाब रुयनायनि थाखाय दा बे सोरबा सोरबा माने बेयाव खारै इसे होनायबो जायो आरोखि सबाइ ओंख्रियाव खारै होयो ओ दा बिनि उनावहाय बिदिनो रुनानै लानानै जोङो ओ एसे बिदिनो दैखौ माने जोङो नायखानानै जों होनाय जाबाय आरो ना बेसे बुरजा जागोन ओंख्रिखौबा बेसे बुरजा संगोन बेनि थाखाय जों दैखौ होनानै बिदिनो गोदौ होबाय आरो दसे ओफ्राय गोदौ होनानै बिदिनो जोंहाथ' दहाय साम' लाखानाय दं एवनानै लानाय आरो एवालासिनो सोरबाबो डाइरेक्टबो होस'नो आरोना साम' ओंख्रिखौ दा बे एवनानै लाखानाय साम'खौ जोङो बे सबाय गोदौनायाव होबाय आरो डाइरेक्टनो दा सबाय गोदौमनायाव होनानै जोङो बिदिनो नैजि मिनिट बा थामजि मिनिट जों गोदौ होगोन माने रस ओंखारनाय बा साम' साम'आवहाय बिदिनो सबायाइनि रस हाबनाय बेफोरबायदि सिम जोंहा गोदौ होगोन आरोखि दा गोदौहोनायनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ जों संख्रि सखिनो हागोन ओ संख्रिया बेदिनो खम जादोंबा जोङो होदेरनो हागोन आरो दा बेबायदिनो जोङो नैजि थामजि मिनिटसो गोदौखांनानै जोंहा सबबाय ओंख्रिया बिदिनो जाजानाय जाहैयो आरो नोंथां ओ खोनादोंना नोंथाङा अ खोनादों दा जोंहा सबाइ ओंख्रिया माने बिदिनो संनाय जायो आरो ना गोदोनिफ्रायनो दासिम फोथायनाय दङ जोंहा बेखौ माने ओ दानि जुगावबो आथिखाल मुगायावबो जोङो अरजों सङोबा गोथावसिन जायो होननाय जोंहा फोथायनाय दं आरोना दा बेनि थाखायनो जोंहा माने बांसिन सबबायखौ अरावनो सङो आरोना जों बांसिन बिदिनो गेसजों संङा नाय जाया नोंथां दा नोंथाङाबो जेन'बा जोंनि गेजेरावनो माबा दोरोङारि जानाय बा जेनेबा अनला ओंख्रि बा नाफाम ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? अ दे दे बिदिबा नोंथां फोरमायनानै होदो
औ अब्ला आं फोरमायलांसै नोंथां खोनादों ना नोंथाङा
खोनादों नोंथां
थिग दं होनबा आङो नाफाम बानायनायखौनो फोरमायग्रोसै बोरै बोरै बानायो औ औ
गिबियाव जोङो नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो गिबियाव मा होनदों ना गोरान नांग्रोगौ ना गोरानखौ जों माबायदि नाखौ खालामनाया साबसिन जायो हब्ला जोंहा ना बालाबोथिया
बेाय साबसिन जायो मा नामाव ज बेखौनो नोंथाङा
नाफाम बानायनो थाखाय जि बाजाराव फाननाय ना गोरान बेफोरखौ बायनो नाङा मानोना बेफोरो
फाइभ
मा होनो बेखौ साफा खालामनायाबो मोजां जाया आरो बे नाया जोबोद गोखाबो जायो बाजाराव फाननाय फोरा
औ औ
बेनिखायनो नोंथाङा ना बालाबोथिया बालाबोथियाथ' जेबो बिदि गोखाबो जाया आरो जानोबो गोथाव बेनि थाखाय जों बालाबोथिया बानायबा बांसिन मोजांसिन जायो आरो गिबियाव जोङो ना गोरानखौ लाग्रोदो ना गोरानखौ लानाय
अ ना गोरान देनायाव
गोन जेरै संख्रै बानलु थास' बिसं
अ इदिनो होफादों आरो
ओमफ्राय बेखौ जमायै खेबसेनो देनांगोन आरो नोंथां उवालाव वालाव दैखांनानै जेब्ला बियो मोजाङै दुफु दुफु गेब्लेजोब गेब्लेेजबोब्ला जोंनो मा बेखौ दोननो थाखाय मा होनो
ओ क्लास बे दिंग्रिनि ग्लास दिंग्रिनि बयाम बेफोराव दोननायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय बेफोराव दोनोब्ला जोङो मा होनो
थावनाया बारा जाया आरो जों मोनो औवाहांसुंवबो
अब्लाथाय थावनायाबो बांसिन गोथाव जायो जों औव हासुंवाव माबायदि दोनगोन होनोब्ला जोङो नाफामखौ देखां उनाव औवा हखौ मोजै दनानै फारसेथिजाय ओ ग गोनां फारसे गुदुं गोनां दाननंगोन बे हासुंखौ मै साफा खालामनांगोन सैनांगोन सैखांनायनि उनाव नोंथाङा बिगायाव जि सुना माने फोरानबाय फोराननायनि उनाव नोंथाङा जि नाफाम देनाय बै नाफाम देनायखौ नोंथाङा बे हासुङाव मोजाङै नारसो नारसो सोनांगोन आरो नारसो नारसो सोखांनायनि उनाव बै जि मा बुङो नाफामनि हासुं बे हासुंखौ नार नार सोखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव मा होनो बेखौ सफा मुथैनांगोन सफाखौ माबायदि मुथेगोन होनब्ला जोङो थालिर बिलाइखौ ल हायो थालिर बिलाइखौ जोङो जाबखोनै बा खोथामसो लानानै बे थालिर बिुलाइखौ जोङोहासुंखौ मोजाङै मुथेनानै नाय बेफोर सोरगिदिं दिरुं खथांगोन आरो नङाबा थेंगल औवानि औवानि थेंगलफोरजों खाबथानांगोन आरो खाबथाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ हाजों मोजाङै लिरनानै दोननो नांगोन हाजों लिरोबाथाय माने बे जि थालिर बिलाइ राननानै थाङा मानो ग्लं बार हाबा आरो बे हासुंआव बार हाबो हाबब्लाथाय नाफामा जाया बेनिखायनो बार हाबनो हायै बायदि हाजों लिरथेनांगौ आरो बिदिनो हाजों लिरथोखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ जेनेबा थाम दान बा ब्रै दान दोनदो बिदिनो बाराबो दोननो हागोन बिदि दोनखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ मोजां नै मा बुङो जानो हागोन आरो। ओ ओ ओरैनोथ' जोङो ना गाव गोजाबो जानो हायो नाथाय जों नाफामखौ गुबुन गुबुन ओ बेसादफोरजोंबो जायो जेरै रै ओ थास' बिथ'रि थास' बिथ'रिजों नाफामजों नाफामजों जोबोद गोथाव जायो गोबां मानसिफ्रानो बेखौ थास' बिथ'रिजों जानायखौ जों नुनो मोनो नाफामनि मोदोमनाया जोबोद मोजां मोदोमो माने बे नाफामखौ संखुमानो हायानो माने गोदोनिफ्राय फोथायनाय दं आरो जाय न'खराव नाफाम सङो बै न'खराव जि नाफाम संदों होननानै लामा मानि मानफोरा बा न'खाथिनि मानसिफोरा गासिबो मिथिजोबोनो माने नाफामनि मोदोमनाया ओरैबाय दि माने जेरावबो गोसारो आरो जेरै उम मोदोमनाय बिबारखौ होखुमानो हाया होननाय बायदि नाफाम ओंख्रि संनायखौबो लाखुमानो हाया आरो बेबायदिनो ओ नाफामखौ संनानै जानाय जायो आरो जोङो नाफाम माखौ ओ मा होनो फालांगिबो खालामनो हायो बेफार उ उ जेनेबा नोंथाङा नाफामखौ बुरजा बिबांनि बानायदोंब्ला नोंथाङा बिखौ बाजाराव बाननानैबो रां खामायनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओरैनो न'आव जानायनि खिनिखौ नोंथाङा बानायदोंमोना न'आवबो जानो हागोन बुरजा बिफांनि बानायदोंबा बाजारावबो फानहैनो हागोन आरो बिदिनो जोङो नाफोरखौ दैज्लाङाव जि मोनो दा दि दैज्लां सोलिबाय दं दा बायदियाव जोङो ना बो थिया ना मावा बायदिखौ मोनो बेफोरखौ जोङो फोरानना दोननानै नाफाम देनो हायो आरो नाफाम देनानै जोंङो दा जि जुलाय दान बिदि स समाव जेनेबा नाफामखौ देयोब्ला जोङो ओ अक्ट'बर नभेम्बर बिदियाव जोङो आरामसे मोनजाहैगोन आरो नाफामखौ बाय इनिफ्राय ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ डिसेम्बर जानुवारि बिदि समावबो जों
जोङो मोनजा हैङो आरोना
बर'नि मोनसे ओ मा होनो जिआइटेक मोननाय बा
ओ जि आइ टेक मोननाय बेसाद आरो ओमफ्राय माने जों बर' हारिनि मोनसे ओ माबा माबा ओ मा होनो बेखौ दोरोंयारि जानाय होना नै सिनायथि मोनबाय आरो बेखौ गुबुन हारिफ्रा
रावबो जोंनिफ्राय सेननानै लानो हाला आरो बे नाफामा बर'फोरनि ओंख्रि होननानै ओ बुहुमाव नो सिनायथि जाबाय आरो बेबायदिनो ओ दिनै ओ जोंहा दि नाफाम ओ ओ संनानै जाबाय बेखौ जोंहा माजों जादों होनबा जोंहा बेखौ थास' बिथ'रिजों आरामसे संनानै जादोंमोन आरो नोंथां ओ
गोजोन्नाय मोन्दों आरो गोथावबो मोन्दों मानोना नाफामा ओरैबायदि गोथाव ओ जि
ओ मा बुङो बेखौ नाफाम बुङो जेरै नाफाम
खौ ओ जायोब्ला बे नाफामनि अनगायै गुबुन ओंख्रि नांलाया बायदि मोनो ओंखामजों नोंथाङा बेखौ लगाय लगाय आरामसे ओ जानो हायो एखदम